हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा।
अ खोना दोंदे
औ मा खालामदोंमोन नोंथां।
ओरैनो जिरनानै मा होनो सानजौफुनि ओखाम जाखांनानै खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ अ माबासो ओ दालि सोलै दालि
ए जानांगौ सम सम बिदिनो बहाथो सामफ्रामबो थो बहाथो बेदर नालाय बेदरलाय मोनबाय थानाय नङा होनब्ला? औ औ जों जानांगोन सानफ्रामबोलाय बहा मोननो। ओ माने आं नों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै लादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला।
उम हागोनदे जेबो नङा।
अब्ला जों आयदानि सायाव आवगायदोनसै नामा? नोंथां औ दिनै आं आयदा लानायानो जादों जे जोंहा काजिरङा हाग्रामा जे जों काजिरङा हाग्रा माफ्राव मा मा जुनारफोर मोननो हायोबा मा माबायदि जुनादफोर मोननो हायो आरो मा मा माबायदिनि थाखाय मुंदांखा बे जोंहा जोंहा काजिरङा हाग्रामाया बेफोरावहाय जोंहा मा माफोर जुनादफोर दङ आरो बायदिसिना जोंहा मा मा मुलाम्फा मोनदों बे बेफोरजों एसे जोंहा सावरायनो होननानै लादोंमोन आरोखि नोंथाङा अब्ला खोनासंदो नोंथाङा।
अ उम जागोन दे बेथ' बिदिनो मोजांथार टपिकआ उम
जोंहा सेथियावनो दं जोंहा थरसेल' बुंनो थानाय गान्दा। गान्दानि थाखाय जोंहा काजिरङा हाग्रामाया जोबोरैनो मुंदांखा बे हाग्रामाया बे बे गान्दा खौहाय जोंहा सिगांहाय जे जोंहा जिगुजौ सेन्सुरियावहाय जे सासे बे नाय ग्रा हाग्रामाखौ नायग्रा सासे सुबुङा जे आमेरिकायावहाय जे फथाय हर दोंमोन जे बेखौ नायनो थसेल' गं थानाय गान्दा बेनि थाखाय बेयावहाय सासे होजोंहाय इउ एस आव फरायहरनाय हरनानै माथो बे गान्दाखौहाय गुबुन हादराव मोना जोंनि बे हादरावल' आसाम हादराव बा बेयावल' मोनो होननानै जोंहा बे खौहाय जोंहा माखासे बेखौ जोङो साननानै बा नैबे मानसि मुंदांखा खालामना होनाय बायदि जादों आरोखि बिदि जोंहा बिदेसाव हरनानै बिदि जोंहा जोंनियाव थानाय बे जोंनि सम्पदखौहाय जोंहा बे थसेल' गान्दानि थाखाय जोंहा जोबोरैनो मुंदांखा। ओंखारो आसामा बुहुमनि मादावनो जोंहा बयनि जोंहा जोंनि आसामाव मोननो थाङो आरो थसेल' गं थानाय गान्दा आरो आरो जोंहा बिदिनो गोबां मुंदांखा औ गोबां मुंदांखा खालामदों आरो आसामा जों जोंखौ आसामा गान्दाया आसामखौहाय जोंनि आसामखौहाय जोबोरैनो मुंदांखा खालामदों जोंहा आदानि गान्दानि दारैहाय आरो आरो बिदिनो जोंहा गोबां मैदेरफोर मोननो थाङो काजिरङा हाग्रामायावहाय बिदिनो गोबां बिदिनो फालो फालो मैदेरफोर मोननो थाङो गोबां बिदिनो मैदेरफोरजों जों आथिखालावहाय गोबां बिदिनो हाग्रामायाव हाग्रामा गिदिर गिदिराव गोबां बिदिनो लामाफोरावहाय जों हाग्रामाफोर नायाहोबब्ला बा बिदिनो जोंहा औ माला बेरायहैनो थाङोब्ला बा स्कुलनिफ्राय जोंहा लाङो मालाबा बा बिदिनो औ हाग्रामाफोर लानो थाङो हाग्रामाफोर नायनो लानानै थाङो गथ'फोरखौ बा साथ्र' सााथ्र'फोरखौहाय जोंहा बिदिनो गोबां फोरों फोरोंगिरि बा फरायसालिनिफ्राय जों बेबायदि हाग्रामाखौ नायनो लांनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बिदिनो जे रोंगौथि मोनो जे बे फरायसा फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेजों गोबां रोंगौथि मोनो जे फराय फोरोंगिरिफोरा बिदिनो फोरोङो जे जोंहा गिदिर गिदिर जुनादफोराल' जे जोंनि थाखाय नांगौ नङा जोंहा सोरजिगिरिया सानै हयै सोरजिदों जे फिसा फिसा मोस्रोम मोस्रोमफोराबो जोंनि थाखाय नांगौ बे जोंहा बे मोनसे बुस्थु गोमालांबा जोंहा बे बुुहुमा माने जों खनट्रलाव थानाय नङा आरो गोजौ गाहाययावहाय जाहैगोन आरो बे औ जों बेखौ मोनदांनो मोनो होननानै औ बेफोरखौ जों मोननो जों मिथिनो मोनो जे जोंनि थाखाय जों साननाङा दे साननाङा जे बे फिसा बुस्थुआलाय जोंनि थाखाय मा मुलाम
बुथिगिरिफोरनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
जोंखौहाय बे मा जों मा मोननो बेजोंहाय होननानै नाथाय जोंनि बे बुहुमनि नि थाखाय जों बेफोरखौ नांगौ जे जोंनि बुहुमा गावनि जायगायाव थायो बे जा ज गोजौ गाहाय जाया जों मोनसे बुस्थु गोमालांनो हमबानो जोंहा जोबोर खहा जायो जों बे बुहुमा थाबैनो जोबनो हमगोन आरो जे औ बेखायनो जों मोन मोनफा मोनफा बस्थुफोरखौहाय जों जोथोनै लाखि
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
आरो बिदिनो गोबां जुनादफोर मोननो थाङो जेरै जोंहा मोसा सिंह बिदिनो गोबां मोननो थाङो जोंनि हाग्रामायावहाय बिदिनो गोबां जों बिदिनो बेरायहैनो थांनायाव नुदोंमोन आरो आंबो बिदिनो स्कुलनि बा जों औ फरायसालिनि फरायसालिनिफ्राय लांनायावहाय जोंहा फोरोंगिरिफोरनि लांनायावहाय आं बे काजिरङा हाग्रामायावहाय जोबोरैनो बिदिनो समायना समायना जोबोरैनो बिदिनो सोमखोर मिथिंगाजोंहाय बे हाग्राया बिदिनो दंफां लाइफांजों साग्लोबनाय बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारफोरखौ आं नुनो मोनदों आरोखि बेफोर जुनारफोराव आरो गोबां बिदिनो आङो सनाथि मोख्राबो नुनो मोनबोदों आरोखि जे जोंनि। काजिरङा हाग्रामायाव जे जोबोरैनो समायना सनाथि। सनाथि खालारनि गोबां बिदिनो जों जेखौ जोङो। औ सनाथि मोख्रा होननानै बुंङो आरोखि। आरो औ नोंथांङा आरो मा मोनथिनो? सानबावदों बेनि बागै?
मा होन बे मानास हाग्रा। आव मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि सोमोन्दै नों बुंनो हागोन नामा नोंथां?
बिफां लाइफां मोननाय होनबाथ' मानास हाग्रामायाव गोबां रोखोमनि। दंफांफोर मोननो हायो जेखौ जों। बुंनानै फोजोबनो हाया थेवब्लाबो जों फंनैसो मुं थिसननो हायो जेरै। जोंहा ओ बिदिनो।
फाख्रि दंफां आरो सिगुन सुमलि। आरो बिदिनो बायदिसिना दंफांफोरखौ नुनो मोनो। लायद रद बायदिसिना दं। दंफांफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि जेखौ जों मुं थिसन्नानै फोजोबनो हाया आरो। गोबां हाग्रामायावथ' गोबां रोखोमनि दंफां थायो नङा होनब्ला?
नंगौ नंनायालाय।
औ जोंहा बे दंफांनिफ्राय जोंहा। मुलाम्फा मोनो होनोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा दं दंफांनिफ्राय जों जोंहा गोबां गरम बोथोराव जोंनो साया होयो। आरो जोंनो अक्सि जोंनो हां लानो थाखाय अक्सिजेन होयो। आरो जोंनि लेथ्रा हांखौ बा कार्बन डाइ अक्साइड जोंनिफ्राय हगारनायखौ दे जों दंफाङासो औ बज'बनानै। लानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि जोंहा दंफांनिफ्राय बेफोर गोबां मुलाम्फा मोननो मोननायबो जों मोननो हायो आरो जोंहा दंफां गैया ब्ला दंफां गैया बा जोंहा। गोबां खहाखो नुनो मोनो जे दंफां गैब्ला जोंहा अखाहाया। बिदिनो गोबां जोंहा औ दैनि दैनि दैया जोंहा गाहायनिफ्राय गाहायाव थांनायखौ नुनो मोनो जि जायगायाव बांद्राय दंफां गैया। आरो जोंहा जि जायगायाव दंफां थायो जेरै जोंहा मेघालयआवहाय गोबां बिदिनो अखा हायो मेघालयआवहाय जे बुहुमनि मादावनो बयनि ख्रुइबो बांसिन अखा हायो जे दंफां दंफांनि थाखाय औ बेयावहाय गोबां बि बिदिनो सोमखोर दंफांजोंहाय साग्लोबनाय जायगा आरोखि बेखायनो बे जायगायावहाय गोबां बिदिनो अखा बांसिन हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बुहुमनि मादावनो आरो नोंथांङा बेफोरनि बागै मोनथिनो लुबैबावदों नामा?
सा उम आं बेखौनो बुंनो सानदों बे जोंनि बे मानास हाग्रामानि सोमोन्दै मा होनो मानास हाग्र हाग्रामायाव दाथ' माने गोबां टुरिस्टफोर फैयो बे हाग्रामाया जोंनि थाखाय माने टुरिस्ट फैनायाव औ माबाफोर मुलाम्फा जाबोदों नामा टुरिस्ट हाबनानै जेनेबा बेनि सोमोन्दै सायाव बुंनो नोंथांङा एसे?
मुलाम्फाया औ मुलाम्फाखौथ' जों मोननो हादों जेरै जोंहा गोबां बिदि बिदिनो। जोंनि जे मानास हाग्रामा बे गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय बा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बिफोर बिसोरो जे बेयावहाय फैनानै जे सोरबा सोरबा मोजां मोनो बे हाग्रामायाव गोबां बिदिनो जुनार फोरखौ नुलांनानै बा बिदिनो सोमखोर बिनि हाग्रामाखौ नुलांनानै जोबोर समायना नुनानै गोबांआनो बिदि केमेरा भिडिअ' बानायनानै लांङो आरो जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो आरो दा गावसिनि जायगायाव थांनानै बे हाग्रामाखौ मोजां होननानै खोन्था होयोब्ला जोंहा बे हाग्रामाफोरा गोबां बिदि मुंदांखा जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा बेफोर मुलाम्फाखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो रोखोमनि जुनारफोर थाब्ला बिदिनो बिसोरो गावसिनि मानसिफोरनो खोन्थाहैयोब्ला आरो बिसोरबो इयुनाव फैयोब्ला जोंहा बिसोरनिफ्राय औ जोंहा जे बुहुमाव बेफोर मुंदांखा जागोन आरो बिसोरो जे मोजां होन खोन्थायोब्ला जे थुरिस्फोरा बे जे गुबुन मानसिफोरा खोन्थालाङोब्ला जे जोंनि हादरनिफ्राय हादरावहाय बेबायदि जुनादफोर दं बा बिदि मोजां मोजां जायगा दं बेफोरखौ खोन्थालां खोन्थायो खोन्थाहैयोब्ला गावसिनि जायगायाव जों बेफोर मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो
ए
आरो नोंथाङा माबा मोनसे मोनथिनो दंबावो नामा
ओम बिदिनो बे मानास हाग्रामानि सोमोन्दै आं नों खोथानायजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जाय माने बाथ्राखौ मिथि मोनाखैमोन नों बुंदोंदि मा होनो थसे गंनि थाखाय बोरै नामदांखा जादों बिनि सोमोन्दै आं एथबांनो मोजाङै मिथियाखैमोन बे माने बेखौ आं दिनै एसे मोजाङै मिथिसिननायखौ आं आन्दाज मोनदों मा होनो नों खोथानाय बायदिखौ आं मोजाङै खोनासंदों जायो मा नो बुंनाय बाथ बाथ्राफ्रा गोथौ मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो गोथौ बाथ्रा माबा ओंथिाबनानै दं आरो जाय मानास हाग्रामानि
सोमोन्दै गोबाङानो मिथि गोबाङानो गोबां बाथ्रा मिथिदों आरो नोंबो गोबां बाथ्रा मिथिदों मिथिनानै दं आं जाय बाथ्रा मिथि बेफोरखौ निजों रायायनानै मिथिनाय मोनदों आरो मोनो बे आरो आरो नों सनाथि मोख्रा होननाय ओमम रावखौ आरो आं दिनैह मोजाङै खोनानो मोनदों आरो खोनादोंमोन गुबुन गुबुन मानसिनिफ्राय आरो नों मोजाङै खोनासिंदों जायो नोंमारगौ होननानै आं आसा दङ दंमारो होननानै आं आसा खालामो बे आरो जाय आरो बयनिबो खुगानिफ्राय खोनानानै राव बाथ्राखौ मिथिनाय होनबा टाइमाबो जाबाय नोंथां
औ जोंना समाबो जाबाय नोंथां दिनै ना नोंथांजों बेफोरबायदि बाथ्रा बाथ्राखौ सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जों बेबायदिनो इयुनाव बेावहाय बेफोरबायाददि समखौ मोनोब्ला इयुनाव नोंथां सावरायबावगोन दे अब्ला नोंथां गोजोन्थों